ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां?
अ बोथोरा गरमखाय नै नोंथां जिरायनानैसो दङ।
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
जाबाय नोंथां औ
अ मा ओंख्रि जाखो?
जोङा अनलाजों दाावजोंसोमोन नोंथां।
अ
गोथावमोन गोथावाथ'।
औ नोंथांनि रावखौ एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथां एसे गोसा गोसा बुंलाय।
अ नोंथां जागोन दे नोंथां
औ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै नोंथां नोंसिनिथिंलाय?
बोथोराथ' जों दैज्लां बोथोर जाहैबायना नोंथां नै दसेबा सान्दुं दुङो दसेबा अखा दोङो। हमनोनो हाया माने।
अ नंगौ नामा होमबा नोंथां?
औ
औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनाया आंना जोब्बाय नोंथां नै।
अ मोजाङानो जाबाय बिदिबाथ' ओमबा जोंनाथ' आंबो बिदिनो दङ नोंथां नै बोथोरा गरमना ओंखायनो ओरैनो दङ।
जानायफ्रालाय नोंथां जाखांबाय?
जानायाथ' जाखांबायनोमोन नोंथां।
मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां ओंख्रिफ्रा मामोन?
खोनायाखै नोंथां
ए ओंख्रिया मामोन नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनो बोरमा बेदरसोमोन नोंथां बोरमाजों आलुजोंसोमोन।
गोथावआनो माथो नोंथां बिदिबाथ'।
गोथावनो नोंथां माथो होनबावनो आरो जानांगौ गोथाव गोथाव जानासो मानसि जायो नालाय नोंथां औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रियानो दङ दाथ'।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा नोंथां अ बिदिब्ला नोंथाङा माखासे मा होनो मिथिंगायारि जाथायनि सोमोन्दै माबा फोर बुंनो हागोन नामा फंनैसोनो
औ हागोन नोंथां जाहा मिथिंगायारि जाथाय होनोब्ला थ जोंहा सारन्थाइ गावनाय दैबाना जानाय बांग्रि मावनाय
औ-औ
बेफोर बायदिनो हाजो गिसिगानाय
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
बेफोर बायदिनो दंफां बायसिननाय बारहुंखा बारनाय बेफोरनो मोनसे मोनसे मिथिंगायारि जाथाय आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
जोंहा दैबाना मिथिंगायारि जाथाय दैबानानि सोमोन्दोखौनो बुङोब्ला जोंहा
औ
गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव जोंहा दैबानाया जायो दैबाना जायो अब्ला जोंहा सुबुं माहारिनि गोबांथार खहा खहाखौ खहा खालामलांङो लोगोसेयैनो एसे मुलाम्फाबो खालामलांनायखौ नुहुरो बेफोरबायदि बिदिनो जोंहा मिथिंगायारि जाथाय होनो अब्ला मिथिंगायारि जाथायाव जोंहा गोबांथार सुबुं माहारिनि खहा खहा खालाम लांनायखौ आं नुहोरो
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
जेरै जोंहा बांग्रिं मावोब्लानथ गोबांथार बांग्रिं माव गोसाथार बांग्रिं मावोबा जोंहा गेदेर गेदेर बिल्डिंफोर बायो बायनानै जोंहा सुबुं माहारिया
औ
बबेबा समाव जोंहा जिउबो गारनांगौ जायो जिउबो खोमानांगौ जायो सुबुं माहारिया लोगोसे बेनो बबेबा समाव जोंहा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौबो सिफायनानै लानांगौ जायो
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
खोमानानै लानांगौ जायो बेफोर बायदिनो जोंहा सारअन्थाइ गावनायनि बेलायावबो सार रन्थायादि माब्ला गावगोन बेखौ जोंहा रावबो बुंनो हाया सार अन्थाइयादि माब्ला सोरखौ गावगोन बेखौ जों रावबो बुंनो हाया जोंङो माब्लाबा समाव सारअन्थाइया जों सुबुं माहारि मानसिखौबो गावो
औ औ
माब्लाबा समाव बिफां लाइफांखौबो गावो माब्लाबा समाव जिब जुनार खौबो गावो बेफोर बायदिनो मिथिंगायारि जाथाया
औ
माब्ला जागोन रावबो बुंनो हाया मिथिंगायारि जाथाया हरखाबनो जायो
औ औ औ
ओ रावखौबो सिनायानो बुंजागोन आरो जायखौनो मोनो बेखौनो गावनायखौ नुहुरो
औ औ
थाबनो बेफोर बायदिनो मिथिंगायारि जाथायनि जानायाव जोंहा गोबांथार खहा जायो सुबुं माहारिनि लोगोसे सुबुं माहारिनि अनगायैबो जोंहा हादराव हादरा हादरानो खहा जायो हादरावनो खहा जायो बेफोरबायदिखौ नुहुरो जोंहा औ औ खोनादों नोंथां जोंहा बेफोरबायदिनो मिथिंगायारि जाथाय होनोब्लाथ' दैबाना जानाय बारहुंखा जानाय जोंहा बारहुंखा जायोब्लाबो जोंहा सुबुं माहारिनि थाग्रा खुलि बा थाग्रा न' बेफोरखौ जोंहा बार बार हुंखाया बुखारलाङो जेरै जोंहा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा दाउ गन्द्रा अमा गन्द्रा गलि मो सौ गलि बेफोरखौ बुखारलांनानै जाहहा सुबुं माहारिखौ जेंना जेंना जेंसिजों मोगा मोगि खालामो खहा खालामो बेफोरबायदिनो जोंहा हा गिसि गायनाय बेफोरावबो जोंहा दालां गिसि खुरखानाय बेफोरबाबो मोनसे मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय मिथिंगायारि जाथाय बेफोर बेफ्रावबो जोंहा सुबुं माहारिया गोबांथार खहा जायो जोङो लामाखौनो खुरखाबाय हमनो मिथिंगायारि जाथाया जोंहा दालांफोर लामाखौ खुरखाबाय बेयाव जोंहा- सुबुं माहारिनि थांलाय फैलाय हान्था मेलाया
औ
आरो जे गोबां जेंना जेंना जेंसिखौ नुहुरो बेफोरबायदिनो गोबांथार मिथिंगायारि जे जेंना मा जाब्रबथाय बा
औ
नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा बिदि
औ हागोन नोंथां हागोन। बिदिब्ला नोंथां आं फोरमायलांसै मिथिंगायारि जाथायनि सोमोन्दै एसे फंनैसो जाहायो नोंथाङानो दहाय बुंलांखाजोब्बाय मिथिंगायारि जाथायनि सोमोन्दै माबोरै जायो। मा मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै थेवब्ला आंबो फंनैसो बुंनोसै नोंथां बिदिब्ला जोंहा मा थिंगायारि जाथाया जोंहा सुबुं माहारिनि सायाव माने गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो। एबा जोंहा मा गोबां खहा जायो आरो माखासे मिथिंगायारि जाथाय जायोब्ला मिथिंगायारि थाय बुङोब्ला जेरै जोंहा मा माखासे मिथिंगायाव जाफ्लेबाय थानाय एबा जाबाय थानाय। जाथायफोरखौनो मा मिथिंगायारि जाथाय बुङो मिथिंगायारि जाथाय बुङोब्ला जेरै जोंहा दैबाना सारन्थाइ गावनाय हा गिसिखानाय बारहुंखा बोथोरनि दुंखावनाय आरो मा जोंहा खरान बैफोरबो मा माखासे मिथिंगायारि जाथाय जोंहा बारहुंखानि समावहाय जेरै माखासे गोबां खहा जायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बारहुंखानि जाहोनावहाय बिफां लाइफां न' बां लामा सामाफोराव माने बिफां लाइफांफोरा बाय थेना थायोब्ला जोंहा हान्था मेलानि थाखाय एबा थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा मा बारहुंखा बारोब्ला न' बाङाबो बुखारला बुखारलि जानानै माने सुबुं माहारिफ्रा थानो जायगा गैयै बायदि जायो। आरो खायसे सुबुंफोरा माने जिउबो गोमानो गोनां जायो मानो होनोब्ला ब्ला बिफांफोरा गुनानै बिफांनि दालायफोरा माने बायनानै सुबुंनियाव एबा मानसिनि सायाव गोलैसिनोब्ला बैबायदि समावनो माने मानसिया जिउबो गोमानो गोनां जायो आरो आरो बांग्रिनि समावबो जोंहा गोबां गिनो गोनां जायो बांग्रिंनि समावहाय जोंहा मा न' बांफोरा गुग्रुबनानै फोर गावस्रानानै माने सुबुं माहारिखौ एबा जोंनि हायाव थाग्रा जिउ जिबिफोरखौ माने गोबां खैफोदनां खालामो आरो। बांग्रिं जायोब्ला जोंहा बबेबा हाजो ओनसोलफोरा लैथोनि महर लायो आरो लैथो ओनसोल फ्रा जोंहा हाजोनि महर लानाय खौ जों नुनो मोनो आरो आरो बांग्रिं जायोब्ला जोंहा हा गाव नानै मा सुबुंफोरनि जिउबो खहा जानो हागौ न' बायख्रेबनानै बिफां लाइफां गुनानै माने मानसि फोरा माने होसिन जानोबो हागौ जायनि जाहोनावहाय बिसोरनि मा बिसोरो जिउबो खोमानो गोनां जानो हागौ आरो जोंहा बेफोरबाय बिदिनो आरो मा सारअन्थाइ नोंथां बुंनाय बायदिनो आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनो बाय गोदोनि मुगायाव सार अन्थाइया मानसिखौ गावनायखौ एबा मानसिनाव नांनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखाल मुगायावबो जोंहा मा सारअन्थाया मानसिनि सायावबो नांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो सारअन्थाइनि जाउनावहाय न'फोराबो बबेबा सोरनिबा न'फोराबो बायनो हागौ बिफां लाइफाङाबो बायनो हागौ आरो सोरबा सुबुङाबो सारअन्थाइनि खैसाराव गोगलैयोबा माने जिउ गोमानो होनांबो जानो हागौ आरो आरो आथिखाल मुगायाव जों नुबोगासिनो एबा नुबाय थागासिनोदि सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनावहाय माने आथिखाल मुगायाव सुबुंनि जिउआबो गोमानो हमबाय आरो। नाथाय गोदोनि मुगायावथ' जों बांसिनानो बै दि सारअन्थाइआ मानसिनाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो। थिक बेबायदिनो हाजो गिसिखानाय हाजो गिसिखानायनि जाउनावहाय जोंहा गोबां खहा जानो हागौ। मानो होनोब्ला हाजोआ गिसिखायोब्ला जोङो मा हायेन ओन सोलाव थानाय सुबुंफोरखौ बोरैबा माने फबफैनो हागौ फबफैयोब्ला मा सुबुं माहारिनि न' बां थाग्रा जायगा बायदिफोरा गोबां खहा जानो हागौ। आरो दैमा ओनसोल खौ फबस्राङोब्ला दैफोरा खारनो नालाय बा लामा मोनाब्ला मा मानसि थाग्रा एबा सुबुं माहारि थाग्रा जायगाजों खारोब्ला सुबुंफोरनि न' न' लोमसावनो हागौ आरो मा गोबां खहाबो खालामनो हागौ। हा गिसिखानायनि जाहोनावह हा गिसिखायोब्ला आरो मा गोबां हा गिथिखायनायनि जाहोनावहाय सुबुं माहारिनि थाखाय गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ